मा खालामदो?
दा आं जिरायनानै दंङ बिदिनो।
दे होमबा जों एसे दावबायनायनि सायाव रायज्लायदिनि।
औ जायो रायलाय जायो।
दे नोंथाङा जायगा दावबायनानै मोजां मोनो ना मोना?
आंथ' जायगा दावबायनानै जोबोर मोजां मोनो
दावबायफेरबायना नोंथाङा बहाबा
औ आं गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायफेरबाय औ
मा मा जायगायाव दावबायखो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन आंङो आङो जेनेबा नै जोंनि सा सानजा भारत दङ बेहाय ओ मोनफ्रोमबो रायजोआवनो आङो दावबायफेरबाय। जोंनि सा सानजा भारत द' मोनदाइन रायजो दङ। बेफार बेनि गासैयावबो आङो दावबायफेरबाय आरो। जेनेबा मोननैसो आं बुं मुम्बाइ अरुणाचल नागालेण्ड सिक्किम मानि पुर आरो गोबां बायदि।
औ नोंथाङा अरुणाचलाव दावबायहैनानै माबायदि मोनदो?
औ अरुणाचलाव दावबायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन मोजां मोनदोमोन। मानो होनोबा जोंनि बे अरुणाचलनि ओ जि ओ राव हारिमु आरो थानाय जानाय आसार खान्थिफोरा माने जोबोर मोजां आरो। ओमफ्राय औ औ। जोबोर मोजां। होमफाय जायगायाबो जोबोद नायनोबो समायना नालाय मोजां नाङो। जोबोर मोजां नाङो।
जोंनि बे जायगानिसै ओजोंनि जायगाया मोजांसिन ना?
औ। जोंनि आसामनिसाय मा होनदों?
फोरा माबायदि?
ओजोंनि सुबुंफोरा आं मोनदांनायाव जोबोर मोजां। माने सादा सिदा। जोबोर मोजां आरो। ओ अननो गोरों। ओम मदद खालामो हेफाजाब खालामो आरो मायाबा मोनसे नांगौ जायोबा। मोजाङैनो हेफाजाब खालामो। औ ओमफ्राय नोंथाङालाय बेराय फेरदोना फेराखै ओरैनो मा मा जायगायाव बेरायफोरखो?
आङो ओरैनो खेबसे दावबायबाय दावबायनायालाय। आङो उरिसायाव थांदोंमोन ओमफ्राय बारानासियाव थांदोंमोन।
अ आच्छा उरिसा आरो बारानासि न?
हादों आरो
अ अ
बे जायगायावनो
बारानासियाव बारानासियाव जि थांदों नोंथाङा जेनेबा बारानासिया ओरैनो मानि थाखाय मुंदांखा मिथिगौ नामा नोंथाङा?
रिलिजिननि थाखाय।
रिलिजननि थाखाय अ अ अ आरो मोनथिबावगौ नामा मायबा?
यि एसेबां बिदि मिथियामोन मिथिनाया आङो ओजों थांनानैसो एसे एसे मि मिथिबोदोंमोन
औ औ उरिसायाव ओमफ्राय अ नोंथाङा जेनेबा दावबायनाय माबायसा मोनखो जेनेबा मायाव माबे जायगायाव बांसिन मोजां मोनदों उरिसानि?
उरिस्सायाव बुङोबाथ' पुरियावल' थांदों आरो। जगन्नाथ मन्दिराव बेयाव दर्शन खालामहैदों।
अ
ओमफ्राय बे लैथोनि जिङाव एसे बेरायग्लां ओमफ्राय मोजाङानो नांदों थांनानै गोदान जायगा दावबायनानै औ
औ औ नोंथांनि बे गिबि खेबनि थाखायमोन नामा लैथोनि जिङाव?
औ औ बेनो गिबि खेब।
आच्छा आच्छा लैथोनि सेराव थानानै बिदि दैया जेनेबा आथिङाव ओरै नां-नांफैनायाव जेनेबा माबायसा मोनदोंमोन नोंथांआ?
आंनि थाखाय आंनि थाखाय गिबि खेब नालाय एसे गिनायबो मोनदोंमोन मोजांबो मोनदोंमोन।
औ औ
नोंथाङा सिक्किमाव थांदों होनदोंमोन ना?
औ औ थांदों औ।
मोज ओ सिक्किमाथ जोबोर समायना जायगा बियो।
सिक्किमा समायनायानो जायगाया औ।
अ माबायदि नांनाय नोंथाङा सिक्किमाव थांनानै माबायदि मोननाय?
सिक्किमाव आङो ओ थांनानै जोबोर मोजां मोनदों सिक्किमाव जोंना ओ जायगाया गुसु जायगाबो थायो एनिफ्राय ओरै गाहाय गाहायखैजा एसे गरम गु दुंजागाबो देलाय। खिन्थु जेसांनो गोजौथिं थाङो ए सांनो गुसो जालाङो आरो जायगाया। ओ सुबुंफोराबो जोबोर मोजाङानो सिक्किमाव भुटिया लेपच आरो नेप फालिफोर थायो आरो ओमफ्राय बे जि हारिमु आसारखान्थि जोबोर मोजा जां बेखौबो बेनिफ्राय फारसेथिं ओरै ओ जोंना सान सा सानजा सा साहाखैजाय थांबाथाय जेनेबा जायखौ नथसिक खिमोन होनना बुङो आरो बे जोबोर समायनासिन मानो नथ सिक्किमा ओ जों फाय ओ बरफ गोनां हाजो
औ।
आराम माने जोबोर मोजां नुयो नुनायाव
गुसु आरो बांसिन गुसु जायो।
उम। ओजोंनि जाग्रा जामुंफोरा माबायदि? बिदि जायो?
ओजों जाग्राफोरा ओजोंहाय सिक्किमाव जोंना गोबांखौनो रासायनारि बाहाया मुवा जोंना ओ आबाद मावनाय जायो जायखौ अर्गेनिक होनना बुङो। माने रासायनिक हासारफोर खौ बाहायनाय जाया आरो ना फुरा ओ अर्ग गेनिक माने जोंनि रासायनारि हासार होयै केमिकेल होयि ओजों ओंखामफोरखौनो मोनजायो माइरं माइरंफोरखौनो जायो। इसोरबो ओंखाम ओंखाम जायो एनिफ फ्राय गावसोरनि इदि मम', चावमिनफोर बानायना जायो। मोजां जायो गोथाव जायो जानायालाय
औ नोंथाङा माबे समनिफ्राय दावबायनायखौ जुरिजेेनदोंमोन?
ओ दावबायनायखौ आङो ओ नैरोजा नैजिसे नैरोजा नैजिसेनिफ्राय जु ओ जुरिजेनदोंमोन
औ दा उनफोराव इयुनाव मबबा अबावबा थांबावनो सानदोंमोनामा दावबायैनो सानदों नामा?
उनफोराव आङो गुबुन हादराव थांनो जोबोद गोसो जानानै दङ ओ रांखान्थियारि रांखान्थियारिनि ओ नांगौ जानायनि थाखाय जेनेबा थांनो हायि जाथना दं आरो एसे रांखान्थियारि माने मोजां नङा नालाय एसे उन फोराव एसेबां माने मोजां जालांबा रांफोरखौ मोजाङै मोनलांबाथाय थांगोन सानदों आङो
नोंथाङा बे दावबायनायफोरखौ हारसिङैनो दावबायदोंना सोरजोंबा लोगोजों दावबायहैनो
ओ दावबायनायखौ आङो माब्लाबा माब्लाबा माब्लाबाबो हारसिंबो थाङो ओमफाय माब्लाबा बिदिनो सानै लोगो बा साथाम बिदि लोगो नांनानै थाङोमोन आरो
सिकिमाव दाव बायहैनायाव बेसेबां रांनि गोनांथि जानाय
सिक्किमाव दावबायहैनायाव रांनि गोनांथि जानाया ओ गावबा गावनि बाहायनायनि सायाव सोनारो जेन बा एसे खमै थोब्ले माब्ले सोलिनोबाथाय जेनेबा नोङो सानबा फोरनि थाखाय बा सानब्रैफोरनि थाखाय जिरोजानिफ्राय जिबा रोजाफोरावबो जागोन आरो ओनिफ्राय ओइ नोङो जुदि जेनेबा एसे मोजाङैनो फैसाफोरखौ बाहायनो सानोबा जेनेबा बांसिन मो मोजाङै दावबायनो सानोबा थाय एसे बांसिन नांगोन आरो जेनेबा नैजि रोजाफोर बिदियाव सानबा सान ओ सानबा बा दस द दिन बे फोरबायसा बेरायनो हागोन आरो
मोजाङानो होनबाथ
औ औ
दाबायदि समाव दावबायजायोना दावबाय जाया सि केमाव
दाबायदि समाव एसेबां ओ मोजां नङा दावबायनो मानो होनब्ला दा बायस दा अखानि अखानि सम नालाय ओ हा गिसिखानाय जायो लेन्डस्लाइद होनना बुङो जे बेनि थाखाय दाबायसायाव एसे एसेबांबो मोजां नङा माने ओमफ्राय ओ नोंथांनि बे ओनसोलाव माने खाथि खालानि ओनसोलाव बिदि दावबायनो हानाय जायगाफोर थावनिफोर दं नामा?
जायगा माने जोंनियाव दङ दंनाया। सकि आरो मोन से दारागाव होननाय। बेवहाय दा दा दैज्लां बोथोरखौ गरम बोथोर समाव दावबायहैजायो आरो गुसु जायो।
आथसा।
हाजो जायगा नालाय। दैमा दङ थांजायो दा। भुटान खाथि जायो बे भुटान हादोरनि खाथि जायो।
आथसा आथसा। मोजां नाङो होमबा दावबायना न'?
औ नोंथाङा थांफेरदोंना थांफेराखै?
आङो थांफेरदों।
खोनादोंबा मोजां नांदोंना थांनानै?
थांनानै थांनानै मोजां नांदों औ।
उम। आरो मालाबाफोर फैबावनो सानदोंना सानाखै दाराग' सकियाव?
आङो दारागाव सकियाव थांनो सानदों सम मोनबाथाय थांनो सानबावदो मानो होनबा ओजों थांनानै माने मोजांखौनो मोनदोंमोन आंबो। दैमायाव दुगैनो सो माने साबसिनखौ सकिखौ सकिखौ मोनो आरो। बेनि दैमाया एसे गोथौसिन जाहैबाय नालाय औ औ औ।
दारागोआव एसे गोरान जायो बिफां लाइफां गैया जाहैयो नालाय।
औ औ।
आरो मोनसे जायगा दंबावो जोंनियाव दैजिमा होननाय।
दैजिमा।
औ खोनादोंबा
उम मुंखौ खोनादो आङो ओ थेवबो थांफेराखै आङो बे जायगायाव
मोजां बेबो मालाबा फैबानो जाबाय बेरायनो।
औ औ जागोन।
दावबायनानै मोजां नांगोन।
औ। मालाबा सम मोनबाथाय नाजानोसै।
फैबानो जाबाय आरो।
औ औ
दे होमबा ना नोंथां जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै स
औ दे ओ जागोन दे औ।